हेल'
हेल'
खोनादोंना औ खोनादों नोंथां औ
अ अब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
सो आङो नै दङ बिदिनो एसे जिरायनानै दं आरो
अ अब्ला नोंथाङा फ्रिबा ओ दान्दिसे समनि थाखाय मोनसे आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे
औ औ दे नोंथां अब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय लाइमोन बैसो
औ
अ नोंथां
नोंथाङा लायमोन बैसोनि ओ एसे फोरमायनो हागोना अ हागोन ओ आं जि एसे मोनथियो बिनि बागै आं एसे फोरमायनोसै लाइमोन बैसो होननानै बुङोब्लाथ जोङो माने मोनसे बियो बेखौ माने बिदिनो गेदेर गोलाव बिसोर माने जायफ्रा गियाननि गनि बिसोर माने मोनसे एस मानसिनि जिउखौ माने राननानै होनाय जादों जों आरो माने लाइमोन बैसो बा बिदिनो मोनसे गथफोरनि जि बैसो आरो लोगोसे बिथिं बोराय बा थिर बेबायदि माने नैबे लाइमोन बैसो नैबे सेसाआ माने मोनसे ओ ओ बेबायदिनो आं एगजेक्ट माबाखौ गोसोआव गैया नाथाय एसे देरफुहांनाय माने एसे साननो हनो बिदि हाहांनाय माने एसे मोदोम लायैबो माने देरनाय बेबायदि। आरो बिदिनो माने बेबायदि गेजेर ससेनि ओ बैसोखौ ओ होननाय जायो होननानै आं सानो आरो माने मिथियो। दा बे लाइमोन बैसो बेयो मोनसे गोनां बैसो होननानै आं सानो आरो माने। जाय समाव जोङो ओ माने जोङो बिजाबफ्रावबो मोनो आरो बिदिनो जोंबो मोनथियो आरो बे लाइमोन बैसोआ मोनसे बेसेन गोसा सम। आरो बे लाइमोन बैसोआवनो माने गोबां जोंनाव माने
गोहोफ्रा आरो साननो हानायफ्रा बेबायदि थायो आरो लोगोसे बेबायदिनो जोङो माबा मोनसे सोलोंनो बिदि हांखुर गोसो बेफोर थायो होननानै जों मोनथियो आरो। दा बेनिखायनो बे लाइमोन बैसोआव जोङो ओ मा खालामनांगौ जोङो माने जों जिखौ सोलोंनो नांगौ माने बे लाइमोन बैसो समावनो जोङो सोलोंनानै लानो नांगौ आरो बे मोनसे माने पारफेक्ट टाइम। होननानै आं सानो आरो जोंनि मगसफोराबो जोंनि माने सोलोंनो हानाय गियान बेफोर माने मोनसे मोजांथि माने बे थायो आरो। बेखायनो जोङो ओ माने सोलोंना लानो नांगौ। आरो जोङो मोनथिनो हायो दिनै जोङो जोंनि हादरावल नङा माने गुबुन हादरफ्रावबो बेबायदिनो जोंनि ओ हादरखौ बेंनो थाखाय माने बिदिनो जोंनो ओ बिदि आर्मि पुलिस बेफोरबायदि नांगौ जायो। दा बेफोराव माने बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय माने लाइमोन बैसोनि मानसि फोरखौसो नांगौ जायो आरो। मानो होनब्ला बिसोरो मावनो होनब्लानो मावनो हायो खामानिफोरखौ। बो ओ माने गोहोम बोलो थायो बेबायदि आरो। बिनिखायनो माने जि बैसोआव माने गोहो बोलो थायो आरो ओ मावनो होनब्लानो मावनो हायो खामानिखौ। बे समा माने मोनसे बेसेन गोसा सम आरो। नाथाय दुखु नांथाव बाथ्रा जोङो दायो गोबां समाव बिदिनो नुनो मोनो बे लाइमोन बैसोआव माने गोबां समा माने मानसिफ्रा बे समखौ आद्रि खालामनानै लायो आरो। सोलोंनाय समाव सोलोंना लाया माखासे बि दिनो ओ गाज्रि लामाफोरखौ माने सायख'नानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जों माने बे समाव बे बैसोआव माने मोजां मोनसे थि लामा खौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगौ आरो। जुदि जोङो बे समाव मोजाङै सायख'नानै लानो रोङाबा जोंहा एसे माने जोंनि इयुनाव जिउ दानायाव एसे माने जेंनाफोरा नुजानायखौ जों नुनो मोनो आरो आं बेसेबांखिनि खौनो बुंनानै दोनथ'यो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन लाइमोन बैसोनि बागै
उम उम दा सो नोंथाङा बुंलांदों लाइमोन बैसोआ बिराद बेसेन गोनां बैसो आरो ना थ' बे बैसोआवनो मानसिफोरा
फोरा
माने गावनि केरियारनि थाखाय
थाखाय मावफुंनानै औ
माबा जों बयबो लाइमोन गोसोनि जे मानसिफोर दङ ओ बिसोरो मोजाङै मि ओ मा होनो सुख सान्थियै जालांनो लुगैदों ओ थाखाफ फैसानि जानोखिनि थानाय बा आंखाल गैयि जानोखिनिया थानाय बयनावबो बा माबा
औ
ओ जानो हानाय थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनो बेखौ
उम
फरायफुनायबो जायो आरो फरायफुखांनायनि उनाव साख्रिनि थाख
औ औ औ
बे समावनो नोंथांमोन बा जों बयबो मा होनो जायफोरा लाइमोन बैसोयाव दं बिसोरो
रो
ओ जुदि फरायफुनाय मानसिफोर दंबा बे समावनो बयबो साख्रिनि थाखाय खारो आरोना जेरै नोंथाङा बुंदों आर्मिफोरनि थाखाय ओ लाइमोन बैसोनि मानसिफोरखौनो लायो।
उम औ
ओ बुद्धि दङ आरो बोलो दङ थ' बे बुद्धि बोलो आरो सक्ति बेफोरो माने बे बैसोआवनो मानसिनिया सबसे बांसिन
ओ साननो हानाय गोहो थायो आरोना बे बैसोआवनो ओन्दै समाव जों बाराद्राय उन्दै जाहैयो बे समाव साननो हनो रोङा जायो आरो आरो बोरायहैबा नाथाय मानसिनि साननो हानायनि सक्तिया बे बे समाव खमायहैयो खिन्थु बे लाइमोन समावनो मान सिनि साननो हानाय आरो जे गोहो दङ बा मानसिनि देहा दङ फोरो सबसे मोजां आरो फ्रात फ्रित सम जाहैयो आरोना बे समाव ओंखायनो मा होनो ओ देसनि जे जोंनि सरखार दङ बेफोरोबो जोंनि लाइमोन बैसोखौनो गोदान गोदान बुस्थु फोरोंनो थाखाय मो गोदान गोदान यजना बरननानै लाबोयो बा
बा जोंनि लायमोन बैसोखौ ओ
संसारनि बागै खोन्थानो थाखायनो माने ओ बा बिदिनो हेल्प होनो थाखाय जि बिसोर दस खालामानो थाङा बिफोरनि थाखायनो माने गोदान गोदान निउजना बर'नो जेरै दा बयबो मिथिखायो जों जोंनि आसामाव ओ निजुत मयना बा निजुत बाबु ओ आसनि ओंखारदों। बा जायफोर मा होनो फरायनानै गारबाय ओरैनो साख्रि नागिरगासिनो दं।
उम
आ बेफोर जाहैबाय माने जायफोरा दा बे बैसोआव जोङो बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिनोबो लाजियो नालाथो आइ आफामोननिफ्राय त' जों जोंनि आइथिंआव मारै गसंनो हागोन बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय बेफोर आस निखौ बरननाय जादों आरो ना जोंखौ आरो नोंसोर ओ बो फरायलांबा बा आरो नोंसोर खस्थ' स्थ' खालामला मानो जोंनिफ्राय आरो बांसिन मोनगोन बेफोरखौ फोरोंनो थाखायनो बेफोरखौ होनाय जादों आरो ना आरो बिदिनो मेरला यजना बरो जोंनि सरखारा जोंनि थाखाय थह बे बैसोआवनो जोङो सोलोंनानै लाखानांगौ जों स्किल जेसेबां डेभलप खालामनो हायो बेफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ मानोना जोंनि दा जों जेसेबां सोलोंनानै लागोन बे लाइमोन बैसो- बेफोरखौ जों उनाव जोंनि बोराय बुरै जाबा समाव जों बाहायनो हागोन आरो ना अब्ला जों खस्थ' मोननाय नङा बारा आरो जों जोंनि उन्दैफोर जोंनि जे गोदान जेनेरेसन फैगोन बिसोरखौ सोलोंनांगौनि सम फैगोन मोनसे जेरै जादों जोंनि गिदिर गोलावमोनहा जोंखौ फोरोंलांबाय बिदि बिदि जानांगौ बिदि खालामनांगौ बिदि बिदि मोनसे थायो बयनोबो गावबा गाव गावबा गाव थ' बे लाइनखौ जुदि जोंबो सोलोंनानै लायोबा अब्लासो जों जोंनि उननि फैगोन जेनेरेसनखौ फोरोंनो हागोन दा बे सोलोंथाइ समानो जाहैबाय लाइमोन बैसोआव आरो ना सोरहाबो जुदि डक्टर जानो गोसो दं बिसोर बे बैसोआव नो बिराद खस्थ' खालामो सोरनाबा इन्जिनियार जानो दंबा बिसोरबो बे समाव खस्थ' खालामनानै लायो सोरहाबा दिफेन्साव थांनो लुुबैदोंबा बिसोरथ' लाइमोन बैसोआवनो मोनो बेनि अनगाथ' डिफेन्सआव बे लाइमोन सकुल बारबाथाय लाया आरो ना मानोना दिफेन्साव बिराद बोलो नांगौ जाहैयो नायथ' गोहो नांगौ जायो थ' लाइमोन बैसोनि मानसि नो बोलो गोनां गोहो गोनां नालायथ' डिफेन्सआव बेफोरबायदि मानसिखौनो लायो आरो
उम
दा सोरनाबा माबा मोनसे जुदि आखाइ जायानो आथिं जायानो बिसोरबो बेफोरखौ गैया होननानै थानो नाङा आरोना थ' बे बिसिरनाव माने बुद्धि दङ जे मानसिनि थाखाय सबसे गिदिर खोथा मेलेम दं बुद्धि दं बेफोरखौ बाहायनानै माबा मोनसे खालामनो हायो आरो ना गावनि उननि समनि थाखाय थह बे समानो जाहैबाय माने बुद्धि बुथुमनाय आरो उननि केरियारनि थाखाय बा बोराय बैसोनि थाखाय बुथुमनाय सम खम सानो आरोना आं बे समखौ थ' बेखौ ओरैनो खालि फेलें खालामनो नाङा मानसिफोरा दानि जुगाव जों नायनो हायो मानसिफोरा जेरै नोंथाङा बुंलांदों गाज्रि लामायाव थाङो बा बिदिनो जानाय लोंनायजोंनो ओरैनो थालाबायो जेबो मावा बा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो नाजायाबो आरोना बा मबाइलावल' हाबसिननानै थायो जानबुंआवल' नायबाय थायोमोन माबा मोनसे माबा मोनसे जानबुंआव नायोबाबो माबा मोनसे गोदान सोलोंथाइ लानो हायो बेहाय बिराद बुस्थु मोननो थाङो फिसासा खलथा बायदि बुस्थुआवनो बिराद मानि मोन होन मोनो आरो ना
उम
दुनियानि मा होनो बुस्थुफोरखौनो मिथि मिथिजोबो जोङो मा जादों बे खनायाव मा जालायदों बेफोरबायदि जिनिसखौ जों मिथियो बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ
थायो नोंगौ
थ' जोङो जोंनि देहाखौबो मोजां खालामनानै लाखिबाय थानांगौ बे लाइमोन बैसोआवनो एक्सारसाइस बा बिदिनो फुंफोर थांनाय थाबायनाय बा बिदिनो बबेबा ओंखारलांनाय आरो थानांगौ आरो मानसिनाव बे बैसोआव थ' आं बेफोरखौनो सा
नंगौ थारैनो माने लाइमोन बैसोआ माने बेसेन गोसा आरो जोङो गावनि जिउखौ माने दाना लानांगौ आरो माने फिउसाराव जोंङो इयुनाव मा जागोन जाया बे लाइमोन बैसोआवनो माने दिडपेन्ड खालामो आरो जोंङो फिउसाराव मा जागोन बेखौ जोंङो माने लाइमोन बैसोआवनो सायख'नानै लानांगौ आरो
उम अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालायथो दिनै बिसिमखौनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ जागोन दे दोनथों दे। गोजोन्थों।